हेल' नों
औ नोंथां।
औ दायो नोंथाङा फ्रियैनो दंथ'योना नोंथां?
औ नोंथां फ्रियैनो दंथ'यो आं ओरैनोसो दं दा।
औ। बिदिब्ला आङो नोंथांजोंहाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां?
औ नंगौ नामा नोंथां ओ मा आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथाङा?
औ दा बे आयदायानो जाहैबाय ना हमनाय जे जोङो बर'फ्राथ' गोबां गोबां आदब खायदाजोंहाय नाफोर बेखौ हमो नङा होनबा नोंथां? दा बिनि सायावनो दे नोंथांमोननि ओनसोलथिंजहाय मा मा आदब खायदा जोंहाय नाफोरखौ हमो बा जोंनि ओनसोलथिं जोंहाय मा मा आदब खायदाजों जों नाफोरखौ हमो बिनि सायाव एसे सावरायलायदिनि नोंथां। औ बिदिब्ला आं नो जागायग्रोनसै जे जोंनि ओनसोलथिंजायहाय नाफोरखौ मा मा आदब खायदाजोंहाय हमो। आं एसे फोरमायनानै होनोसै बिदिब्ला नोंथांनो
औ जागोन नोंथां फोरमायदो नोंथां।
दा जोंनिथिंजायथ' गोबां रोखोम रोखोमनि आदब खायदाजोंहाय जोङो नाफोरखौ हमनानै जायो आरो नोंथां दा जोंना जे अब्ला जोंनि दुब्लिफोराव बा दह्लाफोरावहाय दैज्लां हाबजेननाय हमबा अखा हाजेनगोन दै थाजेननाय टाइमावहाय जोङो मा खालामो बेवहाय जोङो नाफोरखौ गुरो आरो दा नाखौथ' गिदिर दैयावथ' गुरनो हाया नङा होनबा नों थां औ बेनिखायनो मा खालामो जोङो बे दैया जेब्ला फिसा टाइमाव बा अखा हाजेननाय टाइमावहायनो बे ना गुरनाय आदब खायदाखौ बाहायो आरो आरो दङ जोंना सेन सानाय बे सेनखौबोथ' जोङो दै गिदिरावहाय सानो हाया नालाय बिनिखायनो जोङो बे जेब्ला दैया फिसा फिसा समावहाय जोंनि आलिफोरावहाय बेयाव जोङो मा खालामो बे सेनखौहाय गुदुं खालामनानै बा आलिखौ जावख्फंनानै नानै सानानै दोनो आरो आरो जोंहाथ' सेन सानायनि आदबाबो थ' दङ जोंना माब्रै सायो होननानै बुङोब्ला जोङो सेनखौहाय जे गुदुं ना हाबग्रा गुदुंजोंहाय बे दै बोहैलांबाय थानायावहाय सानानै दोननानै जोङो बेवहाय हाफोरजों एसे खोबथानानै होयो आरो जाहाथे बे सेना जोंना बोहै खारलाङैनि थाखायहाय आरो जोङो मा खालामो जे ना हाबग्रा गुदुं बे गुदुंखौहाय जोङो ओ माबा मोनसे सिथ्रिफोर बा ओरै जोंना ओ नोलो दं बिलाइफोरजोंहाय होबथेनानै होयो आरो जाहाथे नाया बारन लाङैनि थाखाय थिग बेबायदिनो जोङो दै फिसा फिसा समाव बेफोर आदब खायदाजोंहाय नाखौ हमो आरो आरो दैया देरब्लाथ' जोंना खासि सानाय खासि सानायखौथ' बयबो मिथिखायो जे औ फार्स्ट आबोथ जोंना गोबां रोखोमनि दङ जेरै गिदिर गिदिर फासियाव गिदिर ना हाबो बा नाम्बार फिसा फिसा फासियाव फिसा ना हाबो बेबायदिनो जोङो फासिखौ गावबागाव मोजां मोननाय रोखोमनि फासिफोर लाबोनानैहाय दैयाव सानानै दोनो आरो मोनायावहाय आरो जोङो हरसे थानानैहाय बेखौ फुङावहायसो लायनाय जायो आरो आरोबाव जोंहा दंबावो ना बोननाय नाखौथ' बयबो बोनो जोंनि सेंग्रासा बा जोंनि हौवा मानसिफोराहाय बे नाखौबो जोंना ओ ओरै बेरेनि फिसाफोर बा गुमा नङाबा ओ मैदा बा आथाफोरजोंबो जोङो ना बोननायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंना ना बोनब्ला मोननैल' रोखोमनि नाफोरखौ मोननाय जायो आरो जोंनि ओनसोलजोंहाय ना बोनब्लाथाय बेनो जाहैबाय नास्राय आरो गोरै ना बिसोर मोननै रोखोमनिल' ना मोननो हायो आरो बांसिनैहाय आरोबाव जोंना दंबावो जे ना सारनाय ओ दै फोराननानै हाय जोंनि हाब्रुफोराव जोङो नाखौ हमो बेबो जोंना मोनसे मोजां आदब जेहाव जेरावहाय नाया मासेबो बारग'वा आरो गासिखौबो जोङो हम‌ नो मोनजोबो गिदिर फिसानो ओ दा नोंथांमोननि ओनसोल जोंहायबो मा मा आदब खायदाजोंहाय नाफोरखौ हमनाय जायो एसे फोरमायदो नोंथाङाबो
औ जागोन नोंथां ओ नोंथाङा जे मख'बोनाय ओ सिगाङाव फासि बुंदोंमोन ना औ बे फासिखौ जोंनि ओनसोलाव जानो हागौ खखा बुङो
नंगौ अ खखा खखायाथ' बेलेग बुस्थुबो जानो हागौ नोंथां दा फासि होननानै बुङोब्ला जोंना बे ओ जे मुसारि बायदि गब्लं गब्लं थायोना
औ औ नोंथां औ
फायनो बेफोर बेखौसो जोंना फासि होननानै बुङो
औ औ जोंनिथिं माने आं आंनि बुजिनायाव माने आंना बुजिनाया गोरोन्थि जादों नोंथां बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय औ माने जोंनिथिं ओ सेन बायदिनो बेबायदि रोखोमसे खखा ओ बेबायदि सानानैबो ना हमनाय खौ नुनो मोनो
औ नंगौ
खाखिखौथ' आथिखालाव जों ओ एसेबां ग्राब नुनो मोनला अब्लाबो माने ओ दाबो ओनसोल लानानै जायगा जायगा बेबायदि ओ खाखि सानायखौबो नुनो मोनो ख'खा होननानै बुङोब्ला ख'खाखौथ' गुबैयै जों औवानिफ्रायनो बानाय नालाय ओ सेन बायदिनो बेनि खुगाया गुवार जायो अनथिंहाय माने गोलाव जायो बेबो ना हमनायनि मोनसे मोजां आइजें ओ ओ बे खौबो जों बेबायदिनो दै थौलेफोरावहाय जेराव फोथाराव दै फैयो दै लामा बेबायदि दै लामाफ्राव जों सानाय जायो आलिखौ दानफ्लंनानै औ नोंथां बेजों लोगोसेनो जों लाङि
औ।
खौ फोथाराव दै गोथौबाबो साजायो ओ बेखौ बो बाहायनानै जों ना हमनायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव हाय ओ बे जों लोगोसेनो जे आस्रा जे बेजेंबो जों ना हमनायखौ नुनो मोनसै आरो जोंनिथिं आथिखालाव। बे बायदि आइ ओ मुवा बेसाद फोरखौ लानानैनो बांसिन माने ना हमनायखौ खौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव।
औ नंगौ नोंथां आरोबाव जोंना दंबावो बे जोङो जिहेथु गोलोन्दो जोंनि थिंहाय गोलोन्दो होनना बुङो आरो। आरो दस्रा फोरनि जायगायाव बेखौ नोलो हाग्राबो होननानै बुङो।
औ नोंथां।
जोङो जोंनि बे मुसारि बे जों थाम्फैनि थाखाय बासायनो मुसारि खोङो बे मुसारि फोरखौ हाय लानानै जोङो साथाम बा साब्रै साबा सिनजों ज' जानानै हाय जोङो बे नोलोखौ हाय बेखौ जोङो थफ्ला थफ्लाय हाय बाव सोनानै लाबोयो आरो। बेयावबो जोङो बे नोलोनि रोदा फोराव थानाय ना फोरखौ गोबां रोखोमनि ना फोरखौ जों मोननो हायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
ओ दा बे नोंथां मोननिथिं जायबो बेफोर बायदि आदब खायदा खौथ' बाहाय खायो नङा होनबा नों
औ नोंथां बाहायो जोंनिथिंबो बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बाय बिदिनो जे थाम्फै सेंग्रा मुसारि बे जों ओ फख्रि फोरावहाय ओ जेराव हाय ओ बिलो बा फुख्रि बुङो। ओ बेवहाय हाय मेथ'खा मोनसे रोखोमसे जे हाग्रा थायो दैयाव औ बे बेखौ थिखांनानै माने नाखौ बेबायैबो हमो आरो। बे मेथ'खाखौ मुसारियाव सोनानै बेखौ बोरियाव बोखांनानै बेयाव जि नास्राय एबा खुसिया ना बेफोर खौबो माने बेबायदि हमनाय जायो आरो लोगोसेनो ओ नों थाङा जे मख'बोबाय दोल हाग्रा बे देल हाग्राजों ओ बेबायदिनो लोगो नांनानै ओ जेराव जिनै बा जिजोन बेबायदि आइजो फोरा लोगो नांनानै ओ मोनसे फोथारखौ गिदिं खननानै लायो। ओ गिदिं खननानै बेबायदिनो ओ बे नोलो हाग्रा खौ बोनानै बेबायदिबो ना हमनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
नंगौ नोंथां।
ज नोथां।
आरो जोंहा जे मोनसे ओ खुसिया ना ओ सोरबा सोरबा जानो हायो आरो सोरबा सोरबा जानो हाया आरो बे नाखौ हाय। जोंखौ जायखौ जों खुसिया होननानै बुङो बे खुसियाखौ जोङो गुदुं फोरावहाय खदाल फोरजों जावनानैबो आरो जों लोगोसे बै ओ बेखौ हाय औवा यावहाय साथासेर बा माबा मोनसे लहानि बुस्थु द हाबनानै जोङो सुयो आरो। बेबायदि रोखोमनिबो जोङो बे खुसिया ना खौहाय बोखाङो आरो आरो मोन जोंना जोंनि साइडजों हाय मोना मोनायोब्ला ओ जेब्ला मोनागोन अब्ला नाया दै जिं जिं आवहाय फैयो जाहैबाय। बिनि थाखायनो मा खालामो बिसोरो बे जं जोंहाय बा औवायाव हाय फिसा फिसा गुना बा लहाफोर खानानै हाय जं बानायो आरो। आरोखि बिसोरो दा जं जोंहाय बिसोरो सुयै सुयै सुनानै ना फोरखौ बिनिफ्राय दैसानिफ्राय लायनायखौबो जों नुनो मोनो। औ आरो नोंथां
औ नोंथां।
औ
आरोबाव जोंहा गोबां रोखोमनि ना हमनाय दंबावो। बेे जायगानाय जायगा अबेबा जायगाफोराव गुबुन रोखोमनि नाफोरबो हमो। बा जोंनि जायगायावहाय गुबुन रोखोमनि ना हमो बेफोरबायदियैनो जोङो नाखौहाय हमनानै जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां
गोदोनि समावथ' जे दानि बायदि बे फुख्रि बा बे हा जावनानै दोननाय गैयामानो जाहैबाय गोदोथ' बांसिनानो बे दह्ला बा बिलोफोर गोजाखामोन गासिबावबो दैयावनो बा गामिफोरावनो बेफोर दैया जों थायोमोन आरो बा नुनो मोनोमोन नाथायबा दानि जुगावथ' गोबां मानसियानो गावसोरसो बानायनानै लायो बे फुख्रिफोरखौ बा बिलोफोरखौहाय ना जानो थाखाय आरो
औ नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांजोंहाय आङो दिनै बे ना हमनायनि बागै सावरायलायनानैहाय जे नोंथांमोननिथिंजै माबोरै ना हमो बेखौ आङो मिथिनो मोननानैहाय बिराद गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ नोंथां आंबो नोंथांमोननि बे ओनसोलाव ओनसोल लायै ओनसोल गुबुन गुबुन जायो नालाय बे नोंथांमोननि जि आदब खान्थि बाहायनानै ना हमनाय ए बेखौ आं नोंथांनि खुगानि फ्राय मोनन्थिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बेनिखायनो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
औ नोंथां। आंनि गोसो सिंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम साबायखर बावनायखौ थाबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां गोजोन्थों जोंना टाइमाबो जाबाय नोंथां।
औ नोंथां बिदिब्ला गोजोनथोंसै।